औ हेलौ
अ खोनाबायना?
औ खोनागासिनो दङ दे।
आं नोंखौ ओ गोबावजों माने कल खालामफिननाय जाबाय आरो दिनै।
औ
उम होम मोजाङानो जादों दे।
दासान्दि ओरैनोसो दंखायो खोमा ना नोङो?
औ दासान्दि ओरैनो दङ औ जेरावबो
अ अ अ बिदिबा जोङो मोनसे प्लानिं लादों आरोना ओ दस दिननि उनावहाय दस दिनसोनि उनावहाय बेरायहैनो नागिरदों जोङो। जों दा त्रिपुरायाव थांनो नागिरदोङो।
अ त्रिपुरायाव ने अ बिदिबाथ' जोबोद मोजां उम आंबो बहुद बेरायनो लुगैनानै दं हायोमोन दा नोंथाङा आंनो बेरायनो थांनो होननानै खिन्थाहरबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो।
ओ ओ नोंखौ गोसोखांखादों आङो। माने जोङो लोगोफोर लाखाबाय आरो जों दा सातजोन जानानै दं आरो नों थाङोब्ला नोंजों आटजोन जागोन।
अ होम होम होम जोबोद मोजां होमबालाय।
औ थांखागोन ने नोंबो।
थांथारगोन।
ए दे मोजाङानो बिदिबाथ' जों माने साथजोन जाखाबाय ओमफ्राय नोंखौबो सासे जायखिजाया
औ उम हो जागोन दे अ नोंथाङा सिगाङाव त्रिपुरायाव थांखांबायमोन नामा?
ओं सिगाङाव थांखांबायमोन आङो।
अ बेसे गोबाव जाखो अ नोंथाङा सिगाङाव जेब्ला त्रिपुरायाव थांदोंमोन अब्ला मा मा जायगाफोरखौ नुबोनायमोन?
गोबां जायगा बेरायदों आर ना बिदिनो गोबां माने बायखोन्दा नेरसोनफोर दङ बेहाय गोदोनिहाय गोदोनि आरो गोदोनि राजाफोरनि बिदिनो ओमफ्राय आङो मोनसे जायगा खौ बिराद माने मोजां नुबोदों आरो बे जायगायावखौनोदा नायफिननो लुगैदों आरो आं दा
अ मा जायगामोन बियो?
ओ मोनसे माने बिलो बायदि आरोना बेहाय माने रुद्र सागोर होनो होनो बे दैखौहाय ओ बाय मोनसेहाय माने गोदोनि राजानि न' बेबायदि आरोना बेबो
औ
दाउ दङ
उम हो हो हो हो
बे नायथाव
अ ओ बिदिब्ला बे रुद्रसागर सागर ओ बिलोआव माने ब थिंनि एक्टिभिटिसफोरखौ खालामनो मोननाय जायो खोमा न' नङा होनबा अ ओम औ औ नाव गाखोनानै थांनाय जायो ना?
औ बिदिनो ओरैनो फिसा फिसा नाव आरो बिदिनो साब्रै साबासो गाखोजानाय।
अ
बिदि आरो अनेक मोजां मोजां दं बिदिनो बायखोन्दा नेरसोनफोर
अ बिदिबा होनबा त्रिपुरा नोगोर अ बिदिब्ला त्रिपुराया माने जारिमिनारि मोनसे जायगा आरोना
औ औ बेखायनो थांनो लुगै फिनदों आरो ओमफाय नोंखौबो खनसे ओ बेरायहैनो बेबाय दि होननानै बुंदोंमोनना नों खनसेहाय औ बेखौनो गोसोखांनानै नोंनो कल खालामथारबाय आङो।
औ मोजाङानो जादों दे आंबो त्रिपुरायाव खनसेबो थांनाय जाफेरा खै नालाय एबार नोंथांमोनजों ज' नो त्रिपुरायाव थांनानै त्रिपुरानि जारिमिनारि माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नायनानै फैनोसै
औ नोंहाथ' मा होनो खन्थाइ रायथाइबो लिरखायो नालाय
औ औ औ उम
जायगाफोरा बिराद मोजां नायथाव नायथावथार दङ नालाय
मोनसे स्राय खन्थाइ लिरबोनोसै आङो
औ औ खन्थाइबो लिरनो हागोन रायथाइबो लिरनो हागोन बिदिनो गोबां लिरनो हागोन आरोना बिदिनो मोजां मोजां औ थांबाथाय नोङो माने फैनोसो बालायगोन आरोना।
हाय राजानि माखासे ओ जारिमिनारि नेरसोनफोर दङ खोमा ना?
औ दङ।
औ
गोबां रोखोमनि दं आरोना
औ
-बा मोनलायो आरोना नायनो
अ फैनो बालायो नामा
औ जेराव एकदम गोथां जारिमिन बेबायदि आरोना गोदोहाय जेनेबा ओ राजा थानाय समाव बबे जायगायावहाय मोसा थायोमोन आरो बबे जायगायावहाय राजाया जिरायनानै नायोमोन बेफोरो दासिमबो दं आरोना
अ उम उम उम होनोमबाथ त्रिपुरानि जायगाफोरा जोबोद नायथाव नायथाव गोजाथार
औ मोजाङानो बिराद मोजां बेखायनो गोबाव जाबाय आरो थांनाया आंथ ओ मा होनो बेखायनो दा थांफिननो लुगैदों आरो
बेफोरबादि जारिमिनारि जायगाफोरखौ जोबोद नायनो लुबैयो आंबो
औ औ
उम गोदो राजाफ्रा माबोरै रायजो खुङोमोन माब्रैस सलियोमोन बहा थायोमोन बेफोरखौ नायनो लुबैयो आरो
औ जोंबो माने आगोलाव हाखु दाखु थांनानै फैनाय जाद दों नालाय बारा बिदि मोजां नायबिजिरनो हायासै बेनिखायनो जों दा गोदान थांफिननो नागिरदों आरो आरो मबाइलाबो जोंना सिगाङाव मोजां नङा नङामोन ना बारा
अ दा होमबाथ नो नोंथांमोना मबाइल मोजां मोजां लाथारबाय खोमा ना?
औ दा मोजां लाबाय
अ ए उम उम उम
माने आगोलाव आद्रा थाबोबाय मेगनजोंल नायबोनाय जाबाय मोनफा मोननैल दं फटगा ओरैनो मबाइलाबो मोजां नङा दा एबार थां बारो। मोजां फट मोजां भिडिअफोर खेबनोसै बिदि आरो नोंहा माने। मोजां मोजां खन्थाइ रायथाइ लिरनो रोंगौ नालाय नोंखौ लांफायोबा जेराव जोंबो थां। थां जोंबो ज दं नालाय। माबा मोनसेबाबोथ नों लिरखागोन। माने गोसोआव। थाजाबाय। थागोन आरो जेन'बा जों थांनायाव बिदि बिदि।
उम उम औ बिजाम। महरै लिरजानाय जाहैगोन आरो।
औ औ।
उम।
बिदिनो गोसोखांजाबाय थागोन उनाव। आयबो।
औ मोजांआनो। दे बिदिब्लाथ' होमबा जि साननि उनाव जे त्रिपुरायाव। थांनो लुगैनायनि सिमां बे। थ' जोङो मोगथाङाव जाफुंहोखासिगोनानो।
दा जोंबो एबदाम लाहार। आफार खालामजोबखाबाय आरो नोंबो खालामदो आरो।
औ औ। आंबो जिनै औ दङ दे। बेवहाय थांनो लागाया दङ। बिदिनो बहेबाफोर बेरायनो बहेबम बहाबा। फोर बेरायनो मोनगोन खोमा साननानै फैसाफोर। खौ एसे रेडि खालामनानै दोनखानाय जादों आरो।
अ मोजाङानो दे बिदिबा।
दा ग्रोब जोंजोंहाय थांफानो मोनखासिगोन आरो बिदिबानो।
औ आगोलाव आरो जोङो माने साब्रैल' थांदोंमोन ना।
औ।
जों साब्रै। थांदोंमोन ओमफ्राय एबारहाय आरो नोंबो थांबा जोंहा।
हाजोन जासिगोन औ ग्रोम ग्रोम
औ औ औ ग्रोम ग्रोम जाहैसिगोन गोगोमनो एबार गोसोबायदि आगोलाव जों माने हिनजावफोर गोजाल'
अ उम उम उम उम। औ।
सिगाङाव माने हिनजावफोर गोजा थांबाय नालाय उम ओमफ्राय हौवा फोरफोरखौबो ज' लांफानोसै हौवा
उम औ मो जाङानो जादों दे। दा नोंथाङा त्रिपुरानि अनगायै आरो बेलेग ओ गु ओ गुबुन जायगाफोराव बेराय हैैबावदोंमोन नामा सिगांफोराव?
आंथ' ओं आगोल एसे जेनेबा उन्दै उन्दैयावसो थांदोंमोन आरोना। ओरैनो शिलंआव थांखा थांबाय आङो।
औ उम सिलंआवलाय मा मा जाय ओ मा मा नायथाव नायथाव जायगाफोर अ नायनानै फै
सिलंआवथ' बिराद मोजां आरोना जाय गाया माने ओ हाजो जोमै दै-दै बाज्रुमनाय बेफोरबायदि बिराद मोजां मोजां जायगा दं आरो। माने मिथिंगायानो माने समायनाजोंनो बुं फबनाय बे जायगायाहाय। मोनसेबो माने नायथावै जायगा मोननाय नङा। आरोना बिहाय आरो मालाय ओरैबादि साफा थायो मालाय माने जोङो गारिजों थांनानै माबाफोर मेथाइफोर जायोबाबो बे पेकेटखौ जेराव मेरावनो गारहो आरो
उम उम उम।
होदों माने बे जायगायावनो जों लाबोफिननानै
अ उमबाथ बिसोरो ओ मेघालयाबो जोबोद मोजां। माने साखोन सिखोनाव।
औ जोबोद मोजां ओं। बे जायगाफोरा समायना। हाजो हाजो गोजा बिदिनो लामाफोराबो। हाजो सेर सेर बिदि दानख' दानख' बानायनाय आरो दै बाज्रुमनायफोर आरो जोमैफोरखौ आखाइजोंनो दांनो मोन मोनानाय बायदि मोनलायो आरो ना
अ उम हो हो
ओरैबायदि मोजां जायगा
उम गुसुथार ना? उम
नों थांफेराखैमोन नामा बेहायबो?
थांदोंमोन
अ गोबाव जाबाय नामा?
दा गोबाव जाथारबाय दा जायगाफोरखौनो बावलायलांबाय एसे
बेरायनांगौ बिदिनो सम सम
औ दा जोंङो भुटानाव थां बाय भुटानाव थांनानै गोजान जायगायाव हाबफैनो मोना बै इसे खाथियावनो बेरायनानै फैदों दा माब्लाबा समाव गोजान जायगायाव थांनोस सानदों भुटाननि
बे आंबो थांनाया थांबाय सिगाङावहाय
भुटानाबो जोंनि जोंनि आस सामनिनो मोनसे नसुंयारि हादर जाहैबाय नालाय ओम औ
बेहायबो जोंबो ज थां जाबावगोन मालाबा
औ थांजागोन दे औ मोजां जोंङो जेब्ला बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय ओ जोंनि जायगानिफ्राय बबेबा मोनसे जायगायाव बेरायहैयो अब्ला जोंनि गोसोआबो गोजोन जायो आरो
औ आरो लोगोफोरजों ज' ज' बेराय बिनि माने गोजोननायानो आलादाखा आरोना?
औ औ
लोगोजों लोगो माने बेरायोब्ला साबसिन मोनो ज' ज'नो। बेहाय माबाफोर जेनेबा माबाफोर खैफोदफोर जाबाबो जेबो मोना आरोना माने लोगोजों लोगो ज' बिदिनो हेल्प होलायलायनो हायो
मोजाङानो लोगोजों ज' ज' बेरायनाया।
थिगानो दङ। दे बिदिब्ला जोङो ओ दिनैनि बे सावरायनायखौ बेवहायनो दोनथ'लायनोसै नामा? औ